हेलौ औ नोंथां नोंथाङा दा बे समाव मा खालामगासिनो दं
आं दा ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं
औ आं नोंथांजों मोनसे खोथानि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादों आरो ना
औ औ
औ नोंथाङा दा फ्रि दंबा आङो आंजों एसे सावरायलायनो हागोन ना
औ औ हागोन दे
औ माने जोंनि ओनसोलनि बा नोंसिनि ओनसोलनि ओ बेफार फालांगिनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ जागोन दे
अ नोंथां बे ओ फालांगि होनबाथ' जों बेखौनो बुजियो माने
औ
मोनसे मुवा एबा बेसादनि सायाव आरो ना माने बिखौ बायलाय फानलाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बिदिनो बायस'नानै फाननाय माने गु बुनाव पेकिं खालामना हरनाय माने गुबुनाव दैथाय हरनाय बेफोरबायदि आरो ना बेफोरबायदिखौनो जोङो फालांगि होनबाथाय बुजियो आरो ना
औ औ
दा आं नोंनि फारसे सोंनो सानदों आरो ना नों थांमोननि ओनसोल गैजाय माने बेफोर बायदि फालांगिया मा मा नि सायाव सोलियो माने माबायदि सोलियो
औ जोंनि जायगाफोरावथ' दा माने गोबां मानसिफोरखौनो जोङो मैगं थाइगंनि फालांगि खालामनाय नुयो आरो गय बोथोराव गय फिथाइनि फालांगि खालामनाय नुनो मोनो आरो मेसें बोथोर बोथोरफोराव गोबांखौनो जों औवा आरो दंफां बेफोरनि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
गोबां मानसियानो औ जोंनि ओनसोलफोराव औवानि बागान दं बिसोरो औवाफोरखौ फालांगिफोरनो फाननानै मुनाम्फा आरजियो
औ
गोबां मानसियानो फोथारफोराव बा न'नि साखाथियाव बेफोरबायदि औवा दंफांफोरखौ गायनानै लायो बेनिफ्राय बिसोर बिदिनो रां नांगौ जायो बा न'खर सालायनो बिसोरो औवाखौ फानहरो आरो फालांगियारिफोरनो बेनिफ्राय आरो औ औ औ
हेल' प्रब्लेम जादों हेल' आरो गैला सेस हेल'